थां नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
खोनादों ना नोंथां?
औ दे खोनादों बुं।
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ दे।
औ ओम बेलासिनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनि
औ गोजोन्थों।
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दं?
अ आंथ' दासान्दि मोजाङैनो दंथयो।
औ बिदिब्ला जोङो जोङो बर'नि ओ जामुंनि बागै एसे नोंथांजों रायलाय जागोन ना?
औ जागोन दे जागोन।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ ओ जोङो बर'नि जामुंनि बागै होनो थां होनो थाङोब्ला जोङो बर' नि जा ओंख्रै दाउजों अनला बेखौ मोनजाफेरदों ना नोंथाङा?
अ मोनजानाया मोनजा फेरदों खिन्थु आं बिनि बागै माबोरै संनो इसेबां मिथियामोन नोङो आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां बिदिब्ला जोङो अ-अना जा दाउजों अनला सं सङो बेखौ जोङोहाय माइरंखौ ओ सुग्रोना लानानै बेखौ दसे सम अ सोमना दोनथ'नांगौ आरो गुरै जानायनि थाखाय बेनि उनाव अ सोमखांनानैहाय दसे बोखांनानै दसे फोराननांगौ जोङो
ओम
जोङो बेखौ ओम देनांगोन आरो आ जाया दे जायो औ औ बे खौ गुन्दै खालामना लानानै जोङो अ बेनि उनाव फाय बिदिनो सङो खारै-खारै होनानै संनाय जायो आरो बेखौ। अनला खारै खौहाय दाउजोंल नङा अमाजोंबो ओमफ्राय औवा मेवा ना गोरान ओ बेफोरबायदि‌ जोंबो जाजायो। बेयाव अनला बा जोङो बिदिब्ला सारायाव दै होना लानानैहाय ओ सारा दैया गोदौब्ला फाय अनला अमा जा जोङो देना दोननाय अन गुन्दै बेखौहाय फ्रि फ्रि सारना होनांगोन आरो औ जाहाथे बियो गथा जा जाया आरो बे खौ एरबायबो थानांगोन लोगोसे जों बेखौ अ एराबाथाय जो खाम थाबनो नागिरो नालाय ओ बेनि उनावहाय ओ फ्रि फ्रि सारबाय थानानै ओ जोङो सागं सानांगोन बेयाव औ गोेनायनि थाखाय सागं साखांनानै जोङो जा बेदर होगोन बेखौ जा ओ बेदर एवफ रानना लागोन जोङो बेखौबो बिदिनो थाव जोङो एवफ्रामग्रोनांगोन बेदरखौहाय औ थाव थाव होनानै पियास होनांगोन बेनि उनाव बेहाय बेदरखौ होनानै मस्ला मस्लि ओ होनानै बेखौ एवफ्रामग्रोना लानांगोन आरो बेनि उनाव जा अनला खारैजों संदोंमोन बेयो गोदौबाथाय ओ बेयाव अ जों संना दोननाय उम बेदरखौ बेयाव होजागोन आरो साखांनायनि उनावसो बेदरखौ होनांगौ आरो जोङो अ बेखौ खांनानै बिद दिनो जोंनि ओनस ओनसोलावहाय बिदिनो जोङो औ अनला खारिखौ बिदि संनाय नुयो अ नोंथांमोननि नों नोंथाङाबो आंनो जामुंनि बागै बर'फोरनि एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
अ माने हा गोन दे ओं आङो दा होमबा नोङो साम'जों सबाय ओंख्रिखौ माबोरै जायो आं बेनिनो बागै हबा नोंनो एसे फोरमायनानै होनोसै नामा
औ औ दे नोंथां
दे होमबा साम'खौथ' जोङो बयबो जायो ओ थेवब्लाबो जों साम'खौ बांसिनै जोङो जायो सबायाइ ओंख्रिजों जों बांसिन जायो
औ
बेनि उनावहाय जोङो साम'खौ जेब्ला जोङो मोजाङैनो जेब्ला बिनि जा दाखोन आरो बिनि जा मैला जों बेखौ मोजाङै जेनेबा बिनि सायाव फार्स्टआवनो गिबियावनो जोङो दाखोनखौ गारग्रोबाय गारग्रोनायनि उनावहाय जा बिनि खिथु बेखौ जोङो दानस'नानै गारो आरो बिनि उनावहाय जोङो बिनि जा मैला बेखौ जोङो दसे सोमनानै आरिनानै जों बेखौ माने मोज मोजाङै जोङो मानजिनानै होयो बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला साफा जागोन अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै सामब्राम पियास फानलु गासै मस्ला मस्लि खौ होनानै जोङो माने बेखौ मोजाङै आरामसे एवनानै जोङो बेखौ जा बेरजासिम बेखौ जोङो मोजांसे एरनानै जोङो बेखौ फोमोनग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव सबायखौबो बेबायदिनो जोङो संनानै बियो सबाया जेब्लासिम रुया जों एसे सबायखौ रुइजानो रु-रुइनाया लागै माने जोङो बे खौ गोदौ होबाय थागोन गोदौ होबाय थागोन जेब्ला रुइगोन जोङो जेला सागंफोरबो होनो हागोन ओमफ्राय सागं होनायनि उनावहाय जेब्ला सबाया गेब्लेगोन अब्ला जोङो। बे साम'खौ जोङो बे सबायावनो होनानै माबानो हागोन आरो जेनेब्ला
औ साम'खौथ' जोङो ओ ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि साम' नुनाय जायो गासै साम'खौबो जोङो जाफेरा नङा नङा-होनोब्ला जोङो दाब्ला साम' लेंग्रि साम' साम' जों जा खायो बेखौबोथ' बयबो मिथिखायो। नङा होनब्ला ओ बेखौ जोङो बा सिन जायो साम' फाग्ला थायो बेफोर खौ जों जाया आरो फाय साम'खौ जोङो मोननो मायाव मोनो होनोब्ला जोङो दैमा याव हाखराव ओ बिदिनो मोनो आरो बेखौहाय जोङो फार्स्टावनो हा हाथायावबो मोननाय जायो बायनाबो लाबोनाय जा जायो ओ बेनि उनाव बेखौ ओ जिनिर खारनो थाखाय जोङो खानसे बा ओ हरसेबा हरनै जोङो दैयाव सोमना दोननांगौ आरो बेनि उनाव सा फा खालामनानैसो अ संनाय जायो आरो न' नोंथां
उम औ
थ बर' बेनि गेजेरावनो खारदै खारै मैगंखौबो नोंथाङा अ। ओ मोनथिनो मोनोना? औ। जों खारदै खारै होनोब्ला जोङो गासैबो जेरै मैगं गोथां ओ लाइ लाफा
उम।
खुदद्रानि ओ बिदिहाय गासैखौबो जों होफानानै। खारदै खारैखौ संनाय जायो आरो। बेवहाय खारदै खारियाव ओ ना गोथां ना गोरान जि होयो जाहो होयो होनो गोसो बा होजायो आरो ना गो थांखौबो जायो गोरानखौबो जायो जोंङो खारदै खारै संनो गोनां थाय जों फासटावनो ओ नोंथाङा जा जा गोथां बिलाइ होनो गोसो जा जाखौ जों जायो बेखौ होनानै हाय खांना लानानै एबा फिसा फिसा हानानै ओ सारायाव होनांगोन आरोहाय बि दिनो ओ दसे एवनानै खोबना दोननानै जा बिनि दै ओंखारगोन बेखौ रान होबा नाथाय ओ बिनि उनाव खारै होनांगोन। खारदै खारै ओंख्रि नालाय खारै होखानांगोन बेयाव खारै होनानै ओ बेखौबो खारैजों दसे खोबहाब खोफाबहोनानैहाय ओमफ्राय ओ गेबलेहां जागोन नालाय बेयाव जोंङो दै होना होनांगोन संख्रि होनांगोन। बेनि उनाव अ खोबनाथ' दोनथ' जाया खारै ओंख्रि नालाय गोदौ ख्लायनो नागिरो एरबाय थानांगौ बेखौहाय। बेनि उनावहाय जोंङो जा गोदौगोन बेनि उनावहाय सागं सानानै होनां गोन जोंङो। सागं साखांनायनि उनाव गेब्ले गोननालाय बियो बिनि उनाव जोंङो जाना गोरान होनो गोरान आरो गोथांबाथ' जों ना गोथांखौ एव एवग्रोना लानाय जाखायो नालाय। बेखौ जा एवना दोनगोन जोंङो बे खौ एवफ्रामना दोनाय नाखौहाय बे खारै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो। बिदिनो नोंथांमोनाबो बि दिनो सङोना?
उम उम। सेम सङो जोंनाबो बेबायदिनो नोंसिनिखै जेरै सङो बेबादिनो जेनिखैबो सं संनाय जायो।
औ बिदिनो आरो दा मुंफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला नार्जिजों अमा बे फोरबो न'
उम।
खौबो जायो बर'नि संनाय खुरनाय होनो ब्ला बेफोरबो नार्जिजों अमा खौबो ओ आं बिराद गोथाव मोनो आरो बेखौबो बिदिनो सङो नार्जिखौहाय फार्स्टआव नार्जि बिलाइखौ गोथाङावबो एवना जाजायो बेखौ फोराननानै जोङो। फोराननानैबो दोननानै जाजायो आ रो बियो बे मैगङाहाय एसे गोखा जायो थेवबो जानो
उम।
आरो दा बेखोबो बिदिनो संनाय जायो। दैयावहाय एसे सोमनानै दोनथ'नांगोन जों जा फोरानना दोननाय बेखौ साफा खालामनानै एसे नायग्रोनांगोन जोङो बासिनांगोन थाराफोर खौहाय गारनांगोन। बेनि अनलि बिलाइखौल' जोङो दस बे दैयाव सोमखांनानै बेखौ साफा जा थारा माबा माबि दोङो बेखौ गारना खांनानै जोङो सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ
उम।
हाय होननानै जोङो बे अमा अमा होयोब्लाथ' अमाखौ जोङो फारसेथिं एवफ्रानग्रोना लाखानांगोन अमाखौबो बिदिनो एवफ्राननानै मस्ला मस्लि होनानै ओम जा। ओमफ्राय जा जोङो बफाद उम ना नारसि बेु जोङो गेब्लेहनो थाखाय सं साखांनानै खारै सारै होनानै बेखौ दैखांनानै गेब्लेबाथाय जोङो बेयाव अमाखौहाय जा थाङा बेद बेखौ होदिनो बेखौ बिदिनो संना जाजायो आरो नोंथाङाबो माबाफोर ओ एसे खोन्था फोरमायना होनो हागोन ना आंनो?
अह अह आंनि थाखायथ' ओंख्रि होनोब्ला थ' आंनि थाखाय सबसे मोजांसिन गो गोथावसिन ओंख्रि होनोब्लाथ' आंनि थाखाय नाजों बायगनखौनो आङो बांसिन गोथाव मोनो ओरैनोथ' आङो नाजों बायगनखौबो बिराद गोथाव मोनो जियानो जा आङो जायखिजाया नायानो जा आङो बायगनजों बिराद गोथाव मोनो थिग बेबायदिनो आङो ना गदिरखौ आङो बांसिन ऐ मोजां मोनजानाय जायो बे बायगनखौ मानोब्ला सान्दुं गोसाफोराव ना जों बायगन जायोब्ला ओरैबायदि मोजां मोनजायो माने ओरैबायदि बिनि टेस्टआनो आलदा जायो सानदुं गोुसायाव जायोब्ला देहानि थाखायबो माने मोजां। मोजांबो जायो। दिनो बिराद मोजां। मोजां जायो आरो-
औ।
। ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा औ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा ना जानानै मोजां मोनो।
खुसिया ओमफायो सिंगि मागुर सलना बा ओ सेंगोरि बेफोरखौ आङो गासि खौबो आङो जाखायो आरो गासैखौ खौबो जायो बिदिनो मैथाजों ना बिदिबो संनानै जाफेरनो मोनबाय आङो बिराद गोथाव मोनो बिदिनो ना जों सबाय बिदिबो संना जाजायो।
उम।
दालि बेफोरजोंबो बायदिसिना ना खालामनानै संनानै जाजायो आरो गासैनोबो नाखौहाय बिदिब्ला आङो नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। अ बिदिब्ला जोङो दोनथ'जागोन नामा? औ।
औ औ दे दे जागोन औ दे।